हेलौ खुलुमबाय नोंथां मा खालामदों? हेलौ मा खालामदों?
दंलै ओरैनो।
ओंखाम जायाखै? ओंखाम जायाखै नामा?
जाबायलै।
मा ओंख्रि? मा ओंख्रि जाखो?
फाथो ना
हेल' हेल'
अ
मा खालामदो?
होम?
दङ दङ
ओंखाम जाखांबाय? मा ओंख्रि जाखो?
फाथो ना फाथो ना।
फाथो ना सोर सङा? सोर संनाय?
सङाखै रावबो।
मा?
संदो जायखि जाया।
हेलौ हेल' सोर संनाय ओंख्रियालाय?
संदो आरो जायखि जाया।
ए हेलौ ओंख्रिखौ सोर संनाय ओंख्रि सोर संनाय?
संदों जायखि जाया।
नों सङाखै होमबा? मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय?
सोंबाय थायो माबा गैला।
मा ओंख्रि? संनाय सोर संनाय?
गैलालै नोंजों
मा होनदों? हेलौ
थोद मादि सङाखै जाबाय गैला ओमफ्राय नों बोरै फन हरदो इदि माथो नुवाखै आंलाय? हो? हेल'
हेल'
मादि हरदो नोङो?
सोर संनाय ओंख्रिया?
मादि हरदोलै?
मा मादि हरदो
खल हरनाया मादि हरनाय?
इफोरखो सोंनाङालै
ए
जाबोरसो
जाबोर नङा
मा होनदो?
हेल'
मालै मा मा
दा मा खालामदों नोंथाङा
दङ ओरैनो
होम
दङ' हाय दङ। नोंलाय मा खामदो नोङो।
आंबो दोङो इदिनो दोङो।
खाम जाबाय।
ओ जाखांबाय
ओंलै
दालि आलु बाथोन सोर सङा ओंख्रिखो
हैै आइ माबा सोंबाय थायो बाला
आइसो संद मारै सङो आंखौ ओंख्रिखौ माथो संनाय
ओय माबा ओंखोथो बुङो आं इदिबा बायोलै सङो होनना सोंदो माथो इदि सोंलायलायनि दे
खदाय
खायसोनोसो मोनलाय लाङो लां
नोङो मा मा जायगा गिदिंखो खोन्थालाय
मा मा जायगायाव दावबायखो नोंथाङा खोन्थालाय
फाग्लिसो जालांगोन बे मिनिनानै
मा मा जायगायाव दावबायखो नों ङा
रायाखै आं जेरावबो न'आवनो थाबाय थायो आं न'आव
हो
न'आवनो थाबाय थायो आं
न'आवनो थाबाय थायो।
उम
खामानिथ' मावखायादां नोंथाङा? हेलौ
मानो मावनांगौ नो
नोंथाङा खामानिथ' मावखाया दां?
होद स्रि थादोलै जाबाय दे।
बिदि होनबानो जाय'।
हा
नोंथाङा दख'ना गानो ना गाना नोंथाङा?
ए भगबान थैनानै उजिनानै थानाया साबसिन
हो
दख'ना गानना गाना नोंथाङा?
गानोबो गानाबो
उ बर'नि फोरबोफोरा मा मा? बैसागो फोरबोनि बागै खोना नालाय नोंथाङा हेलौ हेलौ हेलौ
मा?
हेलौ
मालै? मा?
बैसागो मोसायो ना मोसाया नोंथाङालाय? माखौ गानो? हेलौ हेलौ
है मा?
मा खालामबायथादो नोङो मा खालामबायथादो?
आं दं
माथो बैसागु फेनासो मोसायो नोंथाङालाय? हो